ह हेल' नोंथां
खुलुमबाय नामा
नोंथांनोबो खुलुमनाय जासि हरखानाय जाबाय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौबो नोंथांनो सिगांग्रोजासे हरगाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामदोंमोन नामा
औ नोंथांा आं मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों दा नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय आं मोनसे आयदानि सायाव बुंलांनो सानदों बेनो जाहैबाय मा लावखार ओंखाम जानायनि सायाव आं बुंनो सानदों फंनैसो दा लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो मा बेखौ जोङो बयबो मिथिखायो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङोब्ला मोनसे पिकनिक पिकनिक जानाय बायदि होननानै बुंनो हायो जोङो मोनसे जायगा एबा बेखौ ज' ज'यै मानसिफोरा मोनसे समावहाय गावनि रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ लाहैनो थाखाय लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो गुबुन जायगायाव मानिे सामफ्रोमबो सुबुं माहारिया सानफ्रोमबोनि दिनावहाय जाय खामानिखौ मावनानै थाबाय थ थायो एबा सानफ्रामबो गो मोनसे खामानियावनो गोदोनानै थाबाय थायोब्ला बिनि खर' मााथाव माखासे बजायफोरा हाबनानै थायो न'खरनि सिदा एबा गाव गावनि दुखु दाह हाब फोर आरो फिसा फिसौनि बायदिसिना दुखु दाहाफोरखौ साननानै सुबुङा मा जायो एसेबाबो आगोर मोना बादि जानानै थायो बे समावहाय मा बैफोर पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानायखौ जाहैनो थाखाय बयजोंबो बा गुबुनफोरजोंबो सावरायलायो आरो दाज सासेल' मानसिया खि बेबायदि गावनि दुखु सुखुआव गफबनानै थायो बेबायदि नङा बयबो सुबुङानो साम साफ्रोमबो गावनि जिउआवहाय खामानिखौ मावबाय थाखायो खामानि मावबाय थानायनि दिनावहायनो गाव गावखौनो मा जालांगोन बेखौ मिथिथ'ा बिनि थाखायनो मा एसे जानगार जानानै बा बिनि दुखु दाहाखौ बावगारनो थाखाय माखासे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो सानफ्रामबो मानि एखे जाबाय थानाय आदारखौनो जाबाय थानानै जेरेखम अगााललि मोननाय बायदि मोनो बेबायदिनो गोदान गोदान एफा एनै एखमबब्ला समावहाय जानायनो लुबैयो बेबायदिनो मा जायो खामानि मोनसे खामानिखौ मावबाय थानानै आं गायनाय मोननायखौ मा सानसे समावहाय मोनसे रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों हगार हरनो थाखाय बै लावखार ओंखामखौ जाहैनाय जायो आरो दा लावखार ओंखाम जाहैनो थांनायाव माबायदि जानांगौ बिनि बाथ्राखौ आं बुंलांसै लावखार ओंखाम जानायावबो मा जोङो गाव गावनि न'खरावनो जानाय बेफोरबायदि जाया आरो लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय माखासे थिखानाय जायगाफोरबो खालामनानै होखायो बा लावखार ओंखाम जानो थाखाय मोनसे गोजान जायगा एबा दै दैमा दैसा थानाय सेर सेराव थानाय बा हाजो हाला बिनि सेर सेर माखासे गुवार फैलाव जायगा गोनाङाव बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानायनि जायगाफोरखौ खालामनाय जायो आरो दा बे लावखार ओंखाम जानो थाखाय मानसिफोरा मा खालामो बयबो रायज्लायखानानै लावखार ओंखाम जानो थाखाय बिसोरो रायज्लायखांानायनि उनावहाय बिसोरो माखासे नांगौ जिनिसफोरखौबो लानानै थांफानांगौ जायो जाहाथे लावखार ओंखाम जानायाव जेबो डिस्टार्ब जायै बादि बिसोरो मा लावखार ओंखाम जानाय समावहाय मा मोनसे जयै थांनो थाखाय गावबा गाव ओ गारि मथरजों थाङालासे बिसोरो ज मोनसे गारि हमनानै बेजोंनो ज' थाङोब्ला साबसिन जायो होननानै लावखार ओंखाम जानायाव बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो आरो दा लावखार ओंखाम जानो थांनायनि सिगां माखासे आ मुवाफोरखौ लांफानांगौ जायो जेरावहाय आ माइरं बेदर आर दालि ओंख्रि सिनि संख्रि मस्ला बेफोरबायदिखौ बैफोरबायदि जायगायाव मोनहैया जानो हागौ बा दखान सखाननि मोजां ओ बेब'स्था गैया जानो हागौ बिनि थाखायनो बेफोरखौ जेसेबां नांगौ एसेबां रिडि खालामनानै बा ओ जगार खालामखानानै बेखौ लानानै थांनांगौ जायो दा लावखार ओंखाम जानो थांनाय समावहाय बेखौ ओ समाबो थिखोनानै लानानै थाखानांगौ जेनेबा बेलासि एबा ओ सानसे समाव थांब्ला लावखार ओंखाम जानाया आद्रा जाहैनाय बायदि जायो बिनि थाखायनोबा फुंनि समावनोहायनो लावखार ओंखाम जानो थाखाय ओंखारलांनांगौ जायो आरो बै सम बै जायगायावनो दाना फुङाव ओंखारलांनानै मा संनाय खावनायफोरखौ बैयावनो खालामहैनांगौ जायो बिनि थाखाय साराय फाय गेस बेफोरखौबो गोदोनि समावहाय बनजों संहैनाय ज जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय गेस मोननानै बा गेस बाहायनानै आ बेफोरनि गेजेरजोंसो ओ बै ओंखाम माइरं दै बेफोरखौ संहैनाय जायो आरो लावखार ओंखाम जानाय समावहाय बै जायगानियावबो जायगा खौ जेनेबा जेबो दाजादोंबा पिकनिक जानाय समावहाय लावखार ओंखाम जानायफ्राव जेबो दाजादों होननानै बयबो ओ गावबा गावनि इसोरखौ फोथायनानै खुलुमगोरनानै बै जायगायाव लावखार ओंखामनि आ जायगाखौ बहायनानै जा जा संनांगौ दं बेफोरखौहाय लाह ओ लानानै बेयावनो संनाय जायो आरो संखांनायनि उनावहाय बिसोरो जायै लोङै ओ र माखासे एक्टिभिटि बा माखासे आयदाफोर लानानै बिसोरो सावरायलायो रंजालायो आरो गाव गावनि सुखु दुखुफोरखौ ओ फोरमायलायो बिनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा जायफोरा गोसोआव गिलिर जानानै थानाय बेफोरनि आ बेफोरो आ रेजें जानानै बा रेजें जानायनि खाबुखौबो मोनो आरो दा लाव खार ओंखाम जानायावहाय मा ओ मानि जाय मानसिफोरा ओ मा जायाखि ओ बैफोर जि ओ जाय आबाद मावनानै जाग्रा सोरबा माबाफोरा बेफोरबायदिया बांद्राय बिदि लावखा खार ओंखाम जानायफोरखौबो साना ओ लावखार ओंखाम जानायफोरखौ माबायदि मानसिफोरा बांसिन जानो गोसो जायोबा बांसिन थांनो गोसो जायो होनब्ला बिसोरो जायफ्रा साख्रि दानि दिनावहाय साख्रि आवला मावग्रा बेफोरो मा जायो आ बिसोरो सामफ्रामबो एखे आ टाइमावनो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय खालामो नालाय बिनि थाखायनो बिसो सोरो आ माबायो आरो जेब्लाबो मा खालामो ओ बन्द' दिनखौ नेनानै थायो बेनिखायनो मा होनदों लावखार ओंखाम जानायाबो मोनसे सम थाखायो थिखानाय जेनेब्ला बेफोरखौ माखासे रबिबारनि सम नङाब्ला अबेबा मोनसे आ माबा मोनसे रंजाथाव दिन बेफोरबायदि समावहाय निउ इयार बा बैसागु बेफो बेफोरबायदि समावहायसो बेफोरखौ लावखार ओंखाम जानायनिखौबो एसे थिग खालामनानै लायो आरो जानला मोनला समावहाय बेफोरखौ थि खालामनानै लाया आरो बांसिनै मा खालामो गोजां बोथोरनि सम समावहाय ओ लावखार ओंखाम जानायखौ बांसिन बिसोरो खालामनानै लायो। आरो गोजां बोथोराव सेवनाय बेफोरबायदियाबो जाया आरो थांनोबो मोजां जायो गोलोमनाय मानायफोरा खम जायो नालाय बेनि थाखायनो बांसिन ओ गोजां बोथोराव थांनायखौ बिसोरो लायो आरो। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै लावखार ओंखाम जानायनि सायाव सावरायनाया दा नोंथाङा माबाफोर आयदानि सगायाव बुंनो सानदों नामा? नोंथाङा एसे फोरमायलांग
औ नोंथां नोंथाङा लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होलांबाय आरो माखासे मिथियैफोरखौबो नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनानै मोनबाय। बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय औ नोंथाङा आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदों जाय आयद आदाया जोंनि बेरायनाय एबा दावबायनायाव हेफाजाब होगोन आरो बे आयदानि सायाव आङो सावरायगोन बे आयदाया जाहैबाय मोनसे हादर सायाव जोङो अ दावबायनाय माबोरै बेवहाय थांनो हायो। आरो बे जायगायाव मा मा मोनो आरो बे जायगानि सुबुंफोरा बेसेबां बुरजा दङ आरो मा मा मा मा मा हारिनि दङ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव ओ सावरायगोन। गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला आङो अरुणाचल प्रदेश हादरसानि सोमोन्दै आङो नोंथांनि सिङाव सावरायगोन। बे हादरसायाव दावबायनोब्ला जोंनो मा मानि गोनांथि जायो आरो माबोरै बबे लामाजों थां थांनो हायो आं बेखौ नोंथांजों सावरायगोन। बुंनो थाङोब्ला अरुणाचल प्रदेश हादोरसाया जाहैबाय मोनसे बारत हादरनिनो मोनसे हादरसा। बेयावहायो जोङो ओ हाजो ओनसोलखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बे हाजो ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माखासे समायना समायना जायगाफोर दं। जायनि थाखाय गोजान गोजान हादरनि आरो माखासे गोजान गोजान हादरसाफोरनिनो सुबुंफोरा बेवहाय दावबायहैयो। आं बेयावनो ओ बिनि सोमोन्दैनो आङो रायलायगोन। ओ बे हादरसायाव थांनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा नांग्रोगोन होननानै बुंङो बुंगोन जोङो ओ मोनसे ओ पारमित नांग्रोगोन आरोखि इनार लाइन पारमिट बेवहाय जोङो बेखौ खालामनानै लानांगोन बियो ओ मोनसे ओ मोनसे बे हादरसायाव हाबनो थाखाय मोनसे गनाय बिलाइ नांगोन बेयाव नोङो गावनिनो आ आधार कार्ड पेन कार्ड आरो माखासे गारि एबा बाइकजों थांनो थाखायब्ला जोंनो ओ सरखारजों गनायथि मोननाय ड्राइभिं लाइसेन्स बेखौ नांगोन जोंनो। बेनिथा बेनिफ्राय जोङो बेवहाय पारमिसन लानानै एबा गनायथि लानानै जोङो बे हादरसायाव दावबायहैनो हायो। दानिया बै हादरसायाव मा मा मोनो आरो माबो रै बेसेबां सुबुंफोर थायो होननानै बुङोब्ला बैसो बै हादरसायाव जाहैबाय ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला गासै जिद' लाखनिबो बारा सुबुंफोरा बेयावहाय थायो आरो बै हा हादरसायाव गासै नैजिथा ओ नैजिथा ओ जिल्लाफोर दङ। ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोर जिल्लाफोरा जाहैबाय जेरै गिबियावनो जोङो बयनिख्रुइबो मिथिजानाय जाय जायगायाव जोङो आ बुद्धिसनि गिदिरसिन मुरथिखौ जोङो नुनो मोनो बे जाहैबाय टावां। बे बे जिल्लायाव जोङो बेरायनानै थाहैनो हायो आ रो बिनिफ्राय जोङो गोबां जायगाफोराव थांनो हायो माखासे ओ जिल्लाफोराव थांहोयो बे जिल्लाफोरावबो समायना समायना नुथाइफोरखौ बा जा फोरखौ नुनो मोनो। जेरैहाय इस खामें आरो ओ पाफुन पार्क बेफोर इटानगर बेफोरखौ जोङो बेफोर जिल्लाफोराव जोङो थांनो हायो आरो ओ बै हादरसानि राजथावनिया जाहैबाय जोंना ओ इटानगर आरो बेनि राजथावनिया। बै ओ हादरसायाव जाहैबाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ माखासे जायगाफोर समायना नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो माखासे आ बिलो फोर नुनो मोनो हाजो गोजौ बिलो नुनो मोनो आरो माखासे आ हायेनारि ओनसोलबो जोङो बेवहाय नुनो मोनो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जायगाफोरखौ बेयाव थांनानै जोङो नुनो मोनो आरो बे नुनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोआ माखासे ओ गाज्रि साननायफोरखौ जोङो होखारनानै लानो हायो एबा गावनि गोसो फोरखौ गोजोन खालामनानै लानो हायो आरो बै जायगाफोराव थांनानै। ओरैबायदि समायना नुथाय जों जायखौ बुंनांगोन जोङो सोरगोफुरिखौनो जोङो बुंनो नांगोन। बे जायगाफोराव थाङोबा जोंनि गोसोफोरा आरो ओ माखासे साननाय गाज्रि साननायफोरखौ जोङो होखारनो हायो होननानै बुंनांगोन आरोखि। बेयावहाय माखासे गेलेनाय गेलोफो खेलाफोरबो दङ जेरै दैयाव सानस्रिनाय। आरो हाजो गाखोनाय बेफोरखौ जोङो बैयाव नुनो मोनो आरो खि। दा बेयावहाय जोङो माखासे ओ फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। बियाव गिबियै जोङो बांसिनै नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला बेवहाय आपेल फिथाइफोरखौ जोङो बांसिनै मोनो। ओ जाय बै जायगानि सुबुंफोरा बांसिनै आपेल आ बिफांफोरखौ हाजोआव गायनानै लायो आरो बिनिफ्रायनो माखासे थांना थानायनि राहाफोरखौ दिहुननानै लायो आरो। आरो बिसनि जानायफोरा जाहैबाय थाव होआलासिनो संनानै जायो जेरैहाय रुनानै जायो बांसि नै बिसोर जायगानि सुबुंफोरा रुनानै जानायखौ नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला बांसिन थाव बाहायनायखौ बिसिनियाव नुनो मोना आरो। अमा बेदर संनानै जायोब्लाबो बिसोरो रुनानै जेरैहाय लाइ होफानानै जायो। आरोबाव माखासे आ लाइफां फोरनि जेरै बुंनो थाङोब्ला जोगोनार बिजौ फोरला बिजौ बेफोरबायदिखौ बिसोरो रुनानै जानो मोजां मोनो आरोखि। बुंनो थाङोब्ला बिसोरनियाव थाव बाहायनायखौनो नुनो मोना। आरोबाव बिसोरनियाव माखासे आ गुसु जायगाफोर मोनो जेरैहाय बिसिनि जायगाया जाहैबाय गोजौ हाजो जायगा नालाय। जेसेनो गोजौ जायो एसेनो गुसु जायो आरो बिसिनि जायगाया बिराद गोजौ बुंनो थाङोब्ला बिसिनिया आ जिबा रोजानिबो बांसिन गोजौआव दं आरोखि। जिबा रोजा फिटनिबो बांसि न गोजौआव दङ। बे जायगायाव बरफजों खोबजोबनानै थानाय जायो। बे जायगाफोराव बेरायनो थाङोब्ला बिराद गोसो